औ
दिनै ओ जोंहा बर'फोरनि ओ ना खांख्राइ हमना जानायनि खोथा सावरायलायनोसै।
औ औ दैज्लां बोथोरनि सोमोन्दै
दाथ' दैज्लां बोथोराव गोबां ना खांख्राय ओंखारोना औ गोदो माने दा आरो गोदोनि रजुनायाव गोदो बांसिन मोनोमोन आरो ना
नंगौ औ
गोदो आरो दुब्लियाव ओंखारबानो माने ना आंखाल गैयामोन आरो ना दैमायावबो दसे गुरहैबानो माने खबाय से गाहाम मोनबोयोमोन आरो दानिया बांद्राय बिद बिदि मोननो थांलिया जोंनियावबो गोदो सिगां जों उन्दै उन्दैबा बाग सिन मोनोमोन आरो दा आरो इसे ए खम जालांबाय जोंनियाव
नोंसोरनिथिंजायबो दै जाबाय दा दुब्लिफोराव
औ दाथ' दैज्लां बोथ थोरै हिसाबै जोंना बर' बर'फ्रा गोबाङानो न'आव थायालासिनो दुब्लियाव ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो। बेनो दैज्लां समावहाय गावबागाव आबादखौ थिखोनांगौ बयबो गोसो होसिगोन माने बर'फोरा आबाद गाहाय हारि हिसाबै बे माइ आबादखौ थिखोनायाव बयबो गोस
औ बांसिन माइआवनो नांथाबना थायोना।
सेनि आदार हिसाबै बे माइ आबादखौनो दा खोथिया फोनाय जाबाय खोथिया फोनाय बिनि उनाव जेब्ला खोथिया फुनो जायो बे खोथिया माने फन्द्र दिनस सोलायो आरो ज'नो रानो बेखौहाय फुनानै माने दुब्लिखौ गोमोन फोमोननानै माइ गायनाय जासिगोन आरो बेवहाय दा
औ
गोदोनिफ्रायनो माइ गायनाय आरो खोथिया फुनाय बे हुदाया दंबोखायो जि जिहेथु दा नोंथाङा अ बे दैज्लां बोथोराव मा मा मोनो आरो मा मा मैगं थाइगं मोनो बेनि सोमोन्दै एसे बुंदो दे।
अ मैगं थाइगंफोराथ दा दैज्लां बोथोरनि मैगं थायगंफोर होनबाथाय दा जोगोनारफोर जोगोनार जिंखा
औ।
खुमब्राफोरबो थायो। खुमब्रायाथ दैज्लाङावबो थायो मेसे सेङावबो थायोना।
औ नंगौ।
ओमफ्राय पटलफोरखौ मोनो आरो आरो बे ओ खांख्रिखला ना मा बुङो बेखौबो मोनो औ। ओमफ्राय लेस्रा।
उ नंगौ।
जिंखाफोरानो बांसिन आरो दा।
औ।
भिन्दिफोरखौबो मोनो आरो। दा दैज्लां बोथोराव औ भिन्दिफोर खौबो गायो जोंहा न'आव फोयो भिन्दि
औ।
गोबाङानो फैयो जोंहा बाजारावबो फानो।
औ औ दा न'आव जे एसे जानो जानायजों लोगोसे से फाननो हायोब्लाथ' न'खरनि खरसा ओं
औ जोंहा आरो न'आव आबाद दिनो सोलियोना लाय बेफोरखौनो मावनानै सोलियो आरो न'खरा औ। दाथ' दा दै जाबाय दुब्लिया दा बांसिन माइखो बांसिन गायो आरो। माइ गायनायाव बांसिन दा गोसो होयो औ।
उम।
दा नोंसोरनिथिं मा-मा मैगं गायो दा नोंसोरनिथिं
औ जोंनिथिं थ दा नोंथां होननाय बायदियानो जिंखा बहल बेफोर थाबाय खुमब्रा थाबाय जोगोनार थाबाय। उम। जोंनाव लेस्रा आरो थाइबें। बेफोरखौ मोननो हायो।
औ औ थाइबें गरम बोथोराव थाइबेंआबो जानो मोजां मोना
औ औ मोजां। दा बेजों लोगोसे न'नि मेगंफोरजों जानायजों लोगोसे आरो जों मा दुब्लि बारिफ्रावहाय जों दैज्लां समावहाय एसे एनैब्लाबो खखा सानाय आरो सेन सानाय बेफोरनि हुदा दं आरो।
औ औ औ जोंहाबो सायो।
औ लगायना जादेरनो थाखाय खखा एबा सेना थ' जोंना थाथारो आरो बेजों लोगोसे मा जेखाइ खबाइ ना जेखाइ खबाइयाबो जोंनि न'खराव थाथारो आरो उम।
जोंना माने बारा बायना जानाय हुदा गैया नालाय जों बांसिन दैमायाव गुरनाय अ दुब्लियाव गुरना मोननायखौनो जायो आरो बांसिन।
नोंगौ।
अ नोंसोरनिखैबोथ' गोबां ना मोनो
उम गोदोनि समाव बांसिन मोनोमोन नाथाय दा आथिखालाव ना होनोब्ला माने बांद्राय जि समाव ना गुरो एबा ना हमो बे समाव एसे समनि गेजेरावनो गोबां मोननो हायोमोन गोदोनि समावथ' नाथाय दा ना बुरजा मोननो थाखायबा गोबां सानसे गाहाम नागिरनो गोनां जायो आरो। औ मोननो बुरजा मोननो थाखाय बुरजा मोननो थाखाय ओं ओदि सान्दुंबाबो खायसे नायागिरो आरो अखा हानाय टाइमावबो सोरबा ना होथेयो माने मुस्रिजों साथेनाय बेफोरबायदि हुदा दं आरो माने बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो जाबोनाय हिसाबै।
औ दै माने दुब्लिनिफ्राय दै बोहैबोबा बेफोराव साथेनानै ना मोनसोयोमोन ना। गोदोथ' गोबां मोनथारोमोन औ।
फोरावहाय माने दैया गोबां फुल जानानै बोहैबोयोना बान्दोफोरनिफ्राय बिदिनो दा बैयाव नाफोरा मुस्रियाव हाबनाय जायो आरो। बेखौ थेयोब्ला गोदोनि समआवथ' गोबां हाबोमोन नाथाय दा बांद्राय मोननो थांला आरो।
अ नोंसा ओरैनो ना हमनो थाखाय मा मा आइजें बाहायो न'आव?
औ बेथ' जोंनियाव दा खखा थायो सेन थायो आरो जेखाइ खबाइ थायो। नाथाय बे फल' नामा फल' जे नामा बेखौ दा आथि आथिखालाव बांद्राय जन्थि नुनो मोनला आरो।
अ फल'खौ ना अ औ। दा बेफोर आइजें आयलाफोरखो ओम बाजारनिफ्राय बायना लाबोयोना ना न'आवनो हेबो औवानिसो हेबनानै बाहायो?
ओं बेखौथ' फिस सिगांनि समावसो हेबनाय जायोमोन नाथाय हेबा बिदि हेबनो माने जलाामानि नुला आरो बयखौबो बायनांगौसो जायो दा।
माने समबो मिलायला
समनि आंखाल औ।
नालाय बेखायनो बायनानै लाबोयो आरोना।
अ औ।
न'आव फुख्रि दंबा
औ फख्रि दङ दा बे फख्रियाव दैज्लां टाइमाव औ बिनि दैज्लांनि सिगां एसे एसे ना हगारनाय जायो।
औ औ। ओरैनो फुख्रियाव मा मा ना दं?
नाखौ मिक्स हगारनाय जायो, बिदिनो सान्दा एसे हगारो गुबुन गुबुन नानि मुं दं बांद्राय नामखौ मिथिजोबाबो मेरगा ना मा होनो बे खौ हगारनाय जायो आरो सानदाब फोरखौ औ औ।
जोंनियावथ' गोदो एसे जों उन्दै उन्दैबाथाय, ओ माने एसे माने दैमायावनो मेरला मागुर सिंगि बेफोरदि मोनोमोन आरो ओ। दा आरो बांद्राय बिदि मोननाय जाला फ ओंख्रियावनो फिनानै जानांगौ जायो आरो।
नाथाय नाया दा खल' जोबोद खम जालायसो जानायखौ नुनो मोनमारबाय ना?
औ खम जालांबाय।
औ।
माने दुब्लिफोरावबो दानिया बांद्राय आबाद मा? वनायफोराव हासार आरि बाहायोना? बेफोरजोबो नाफोरा थैलांनो हमदो। जानो। आंनि बायदिबा आरो, औ आरो हालेवनायावबो दाना गोदोथ' नांगोलजोंनो हालेवोमोनना औ। दा आरो माने बायदिसिना गोदानारि आदब ज ट्रेक्टरफोर। बाहायनानै हालेवो नालाय दा बे ओंखायनो नाफोराबो माने बे ट्रेक्टर हालेवनायाव थैयो बायदि सानो आरो
औ औ गोदोनि समाव माने दैज्लां होनोबा, बयनिबो न' माने दुब्लिफोराव नायहरोबा मोसौनि आरो नांगोल गाबनायनि सोदोब खोनायोन ना?
औ औ दानिया ट्रेक्टर गाबनाय खोनायो औ
जेरावबो हो हा औ आरो दा, आथिखालाव मा नों खाथियाव जेब्ला माइ गायो अब्ला बे खाथि सारावबाबो नों ट्रेक्टर ग्रुं ग्रुं ग्रां ग्रां गोबां दावराव खोनानो मोनो आरो दा माइ गायग्राफोरा एसे, खोनासंनो उसुबिदा खस्थ' मोननाय जायो आरो जेब्ला सान्दुं थिं थिं दुङोना,
अ माने गायनानै जेरैबायदि अ गोजोननाय मोना आरो ना अ माने गोदो आरो जमा जमा अ गावनि गाव राय्लाय रायलाय, गायोमोन नालाय एसे माने माब्ला गाय खाङो समल थांनायखौनो फाथा मोनामोन आरोना औ
आरो खाथियाव माइ गायबाबो आरो ट्रेक्टराथ' हालेवबाय थागोन आरो सान्दुं जेब्ला थिं थिं दुंना होयो बे समाव माइ गायग्राफोरा ट्रेक्टरनि गाबनाय आरो सानदुंनि थिं थिं दुंनाय बे मोननै गोबां खस्थ' मोनो आरो
औ नंगौ दे
सिगांनि समावथ' नांगोलजों बांद्राय बिदि ग्रुंग्रुं ग्रांग्रां दावराव खोनायामोन नालाय,
औ औ आरो दानिया दुब्लिफोराव गोदो जि जा दाउब'फोरबो नुयोमोन ना?
औ औ नुयो औ
हालेवबाथाय माने एम्बुफोर ओंखारोमोन बेफोरखौ जानो फैनाय आरो ना जानो फैनाय औ औ औ बेफोरखौ जानो फैनाय, दाउबो फालो बा नायनानैबो समायना नुयोमोन फोर औ औ दाना दुब्लियाव नुनो नो मोनला
मोनला ओंहो
माने मिथिंगायाबो आलदासो सोलायलांबाय थादों न' गोदोनि रुजुनायाव अ गोदो जेरैबायदि माने नायनानैनो बोरैबा गोसो गोजोन
औ
मोनला
ओ जेब्ला दुब्लि बारियाव थाङो अब्ला दाउब' फालोया फोर बिरनानै होयोब्ला जोबोद मोजां मोजां नुयोमोन ना? औ आरो गोजान गोजानाव हादिद'ग्ला गोबां नुनो मोनोमोन। बिदिनो बिदि थाबाय थाबाय बिसोरबो आदार नागिरना जानायफोरा
उम बिफोर दाउखौ दाना नुलानो गोमालांजोब्बाय।
दा बेफोर मानि थाखाय गोमादों होनना नोंथाङा सानो?
ओ आंनिबाथ' बेदि माने आबादफोराव मुलि बाहायनायनिफ्राय जेनेबा बेफोरखौनो जानानै बिसोरो थै फैयोना आरो माने गरम दुंथायाबो बारा जाबायना दाना बिफां लाइफां दाननायनिफ्राय।
औ औ।
थोराबो दुंनायफोरा बारा जाबाय। बिफां लाइफांबो दाननो हमबाय बि फोरनिफायनो आं गोमालांदो होनना सानो आरो आंनि बायदिबा।
औ नोंगौ। बिसोरबो माने गावनि ओ जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय नांगौ बियो माने बिसोरबो गुबुन दाब जायगायाव बिरलांबायबो जानो हा
अ औ जानो हागौ आदार नागिरनानै आदा आदारनिबो आंखाल जाबाय नालाय अ दे बिदिबा दिनैनि रायलायनायखौ फोजोबथनोसै ना?
औ औ दे।